हेल' नोंथौ नोंथां खोनादों ना औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथाङा बुंजागोन।
औ नोंथाङा स औ बिदिब्ला नोंथां माने ओ माने जोंनि बर' आइजोफोरा माने दाउ अमा दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना हो बिदिब्ला होना हो। होबायना होबिदिब्ला।
औ औ हागोन नोंथां फोरमायनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि बर' समाजाव ओमाय दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बागै फोरमायनो थाङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दाउ अमा बोरमा फि थिनायनि अनगायै गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा मावनायखौ नुनो मोनो। गुबैयै जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि न'खरखौ दानायाव गोबां रोखोमनि खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावनि न'खरखौहाय जौगाहोनाय फारसे लांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय जोङो न'खरखौ खौ जौगाहोनो थाखायनो रां रुफानि गोनांथि जायो नङा होमा बेनि जाहोनावनो जोंनि बर' आइजो बिायसफोराहाय दाउ बोरमा अमा बेफोरखौहाय हांसो फिसिनायाव गोबां मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनायजों लोगोसे गोबां रां आरि फिनो हायो बा गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो दाउ अमा बोरमा फिसिनायजों जोंनि न'खराहाय गोबां रांखान्थि बिथिङावबो मदद मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों जोंनि बर' फोरथ' गाैबो मिथिखायो जे जोंनि न'खर न'खर बर'नि न'खर न'खर
औ
अमा बोरमा फिसिनाया गोबाङैनो जायोबा गोबाङैनो खालामजानाय मोनसे आयदा बेखौहाय जोङो बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो एसेबां मानिे जाग्रा बा आदारफोरनि जेबो गोनांथि जाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दाउ बोरमा अमाफोरखौहाय गावनि न'खरावनो माबा मोनसे बिलाइ बा हाग्राफ्राव हैनानै दोनोब्लाबो जोङो बोरमा मोसौफोरखौहाय फिसिनानै लाखिनो हायो नाथाय जोंनो अमाखौ फिसिनो थाखाय आदारनि गोनांथि जायो आरो बे आदारखौहाय जोङो उफ्रिखौहाय जोङो गुबैयै आदार महरै अमानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ फिसिनायनि जाहोनानो जाहैबाय आथिखाल आथिखालावथ' जों गासिबो मिथिखायो जे बर' हारिफोराहाय न'खर न'खर न गासिबो जौसेब संनायखौहाय बे जौसेेरेब संनायनिफ्राय ओंखारनाय जा बेखौहाय जोङो जाहोनो थाखायनो जोङो अमाखौहाय फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बोर बेफोरबायाददिनो अमानोहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि न' खाथिफोरनि बा दुब्लि सेर सेर लामा सेर सेर बेफोरबाददि जा थास' थायो बेफोर खौहाय हानानै रुनानैबो जाहोनायखौ जोङो अमाफोरनो नुनो मोनदों आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि बर' हारियावथ' गासैबो माइनि आबाद मावो नङा होमबा नोंथां बेफोर माइनि आबादनिफ्राय ओंखारनाय जा माइरं माइरंनिफ्राय ओंखारनाय जा गुन्दै बेफोरखौनो जोङो अमानि आदार हिसाबै जोङो गलायनानैहाय अफ्रिजों जाहोनाय खौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौ बोरमाफोरखौहाय जोङो जोंनि जा नखरनि ओ रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब होनाय बा मदद होनायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जोंनोथ' मो सौवा गाइखेर होयो बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनि दिनावहाय बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नालाय जोङो मोसौ हालुवा जोंहाय आबाद मावनो थाखाय जा हालेवो बेफोरबायदि बिथिङावबो जोङो मोसौ खौहाय गोबां खामानिनि थाखायबो बर' आइजोफोराहाय फिसिनानै ओ लानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालावथ' जों गासैबो मिनथिनानै मोनो जे ओ जोंनि बर'फोरा बा गुबुन गुबुन हारि सफोराबो मोसौजों एसेबां माने ओ आबाद मावनाय बा हालेवनायफोरखौ नुनो थांलिया बेनिखायनो आथिखालावहाय मोसौ बोरमानि फिसिनायफोर खौबो जोङो एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाथ' ओ आथिखालावहाय एसे समनि आंखाल बेनि थाखायनो जोंङो मोसौ बोरमाखौ फिसिनायनि अनगायै गुबन गुबुन गुबुन खामानिफोराव मुखुब जानानै थानायफोरखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजो फोरि गोदोनि दिनाव गासैबो हिसान दानानै गानोमोन होननानै जों गासैबो मोनथियो बेफोरबायदि हिसान दानायावबो जोंनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो। जेरैबायदिहाय जोंनो खुन्दुंखौ नांगौ जायो गुबैयैनो बेफोर खुन्दुंखौबो जोंङो बायनो थाखाय गोदोनि दिनाव हाय बर' आइजोफोरा एसेबां माने जौगानाय नङामोन नालाय बेनिखायनो जोङो मोसौ बोरमा बा अमा दाउ हांसो फिसिनानैनो बेफोरनि खुन्दुंनि रांफोरखौहाय ओ बेफोर मोसौ बोरमाफोरखौ फिसिनानै दिहुननानै लानायखौ नुनो मोनोमोन बेफोरबायदिनो आइजोफोराहाय गावबा गावनि नांगौ जानाय जा जिरादफोर बा बेसादफोर बेफोर खौहाय ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो ओ दिहुननानै लायोमोन होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों आरो जेरैबायदिहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदियैनो दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय खुन्दुंफोरखौ बायनानै गावनो गाव दानानै लायो बेफोरबादिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ खुन्दुंफोरावबो गावबा गावनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा बेसाद बिफां लाइफांनि बिगुर बा बिफां लाइफांनि फिथाइ साम फिथाइ बिलाइ बेफोरजोंनिफ्रायनो जोङो रोसि बानायनानै बेफोरखौ ओ खुन्दुङाव गाब गानानै लानायफोरखौबो जों मिथिनानै मोनो आरो नोंथां बेफोरबादिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि खस्थ'जोंब्लाबो गावनि ओ नखरखौ सामलायनायाव दाउ अमा बोरमा फिसिनानैब्लाबो जोंनि नखरखौ गोजौ फारसे लाबोनायाव गोख्रों मदद होनायखौहाय जों नुयो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां ओ बेफोरबादिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौहाय आरोबाव मावबावनाय खौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोंनि बर' आइजोफोरा जुमाय फिसिना जुमाय संनाय बा सेरेब सावनायफोरखौबो जोङो मोनथिनानै मोनो बेफोरनिफ्राय जोङो फाननानै रां आरजिनानै नखरखौ सामलायनायावबो जों हेफाजाब मोननायखौ मोनथिनानै मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ जोंनि बर' आइजोफोराहाय खाथि खालानि हाथाय बाजारफोरावहाय फिथानि दखान बा ओ बेफोरबायदिनो साहा गला होनानैहाय जोंनि नखरखौ सामलायनायाव जोंङो हेफाजाब होनायफोरखौ नुदों आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ जागोन नोंथां औ बिदिब्ला माने जोंनि बर' आइजोफोरनि दाउ अमा बोरमा बे बिदि फिसिनायनि सायाव माने नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंखालांबाय आरो नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो जोंहा माने बर' आइजोफोरा गोदोहाय बेफोरबायदि बांद्राय माने बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनो रोङा माने रोङामोन होननानै जों बुंनो हायो
औ माने औ फिसियोब्लाबो माने बेबायदिनो न'आव जानो न'आव माने जानो आनथा जेरैहाय जोंङो दाउ दाउफोरबाबो मासे मासे मानै बेफोरबायदि अमाफोरबाबो बेबायदिनो मासेबा मानै बेफोरबायदिल' फिसियोमोन आरो।
औ नाथाय जोंङो माने दानि जुगाव नुनो मोनोदि जोंहा माने बेफार फालांगिनि थाखाय जोंङो माने दाउफोरखौबो माने गोबां माने गोबां गोबां गोबां माने बेबायदिनो दाउ बिमाफोर लानानै फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरैहाय जोंहा दानि औ दानि जुगावथ' जोङो माने दाउ फिसिनायखौ जोङो माने गोबां नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बेबायदिनो न'नि बारिफोरावनो माने एसे जायगा गोजौ गोजौ जायगायाव माने जोंहा बेबायदिनो नेट गोजौ गोजौ सोंनानै बेनि बेनि सिङावनो दाउखौ दोननानै बेबायदिनो जोंहा दाउ फिसिनायखौ गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोंहा औ माने अमा फिनायनि बेलायावबो जोंहा माने गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां माने जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो नाथाय बे
औ
अम अमा दाउनि बेफार माने फिसिनायखौ जोङो माने जोंनि बर' सुबुङाल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो माने बेफोरबायदि फिसिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो औ बेबायदिनो जोंहा अमा फिसिनायनि बेलायाव जोंहा माने बेबायदिनो गोबां माने फाराम बानायनानै लाग्रा जाबाय आरो नोंथां जोंहा औ बेबायदिनो माने जिथा जिबाथा बेफोरबायदि माने बिमा बिमा लानानै माने गोबां फिसा जाहोनानै माने औ माने फाननानै गोबां रां आरजिनो रां आरजिग्रा जाबाय आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने अमानि अमानि जाग्रा खाजा महरै जोंहा जेरै गुन्दैखौ होनाय जायो औ जोंहा जेरै बर' आइजोफोरा जोंहा जुमाय सङो नालाय बेनि फुख्रिखौ जोङो होनाय जायो बेनि अनगायैबो माने जोंहा बेबायदिनो हाथाइ बाजारनिफ्राय जोंहा माने एसे माने माने एम्फौ सुनाय बायदि बेफोर माने मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बेाय बायना लाबोनानै जोंहा माने जोङो अमाफोरनो रुनानै होनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा औ नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंहा लामा सेरनि थास'फोरखौ हाना लाबोनानैबो जोङो मानि होनाय फोरफोरखौ गोबां नुनो मोनो औ बुंनो थाङोब्ला माने जोंना बेफोरबायदि दाना जाहोनाय अमा अमा अमानि बेदरफोरा जोंहा माने बांद्राय गो थाव जाया होननानै जों मिथियो आरो नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंहा थास' जानाय अमायासो जोंहा माने बांसिन माने बेदरा गोथाव ज गोथावसिन जायो होननानै जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि बर' आइजोफोराबो गोबां माने सोलो गोनां जाबाय माने गोबां बेफार फालांगि खालामनो माने औ माने गोरों जाबाय आरो नोंथां। औ गोदोहाय थ' माने बेफोरबायदि बांद्राय माने बेफोरबायदि गैयामोन होननानै जों बुंनो हायो। औ माने जोंहा दानि जुगाव माने बांसिनानो हाथाइ बाजारफोराव जोंहा माने बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनाय सा दखान होनाय बेफोरबायदियाव जों बांसिन जि जोम माने सि जोम फाननायफोरनि बेलायावबो जोङो माने बांसिनानो जोङो आइजोफोरखौसो नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो जोंहा औ गोदोहायथ' जोंहा माने बेफोरबायदि जों आइजोफोरखौ हाथाइ बाजाराव मैगं थाइगं फाननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन। औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंहाथ' दा जों बांसिनानो जेराव थाङो बेयावनो जों माने बांसिन आइजोफोरखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ माने जोंनि बर' आइजोफोराबो गोबां जौगाबाय बेबायदिनो माने औ जोंहा बेबायदिनो गोबां माने दाउ अमा फिसिनानै जोङो माने गोदोहायथ' गारि म टरबो गैयामोन नालाय जोंहा बे खाथिनि हाथाय बाजारफोरावनो जों फानहैला बायोमोन एसे खम राङावब्लाबो। दानियाथ' जोंहा माने गारि मथर बटलनि आंखाल गैला नालाय माने औ जोंहा बर' आइजोफोराबो माने गुबुन गोजान गोजान जेरैहाय शिलं गुवाहाटि बेफोराव लांनानै माने माने गोबां माने बेसेन गोसा गोसायाव फाननानै जोङो माने रां आरजिनायफोरखौ नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां। औ। औ बेबायदिनो जोंहा बोरमाफोर फिसियोब्लाबो जोंहा बांद्राय माने जेबो खस्थ' गैया होननानै बुंनो हायो जोङो। जेरैहाय जोंहा बोरमानो बोरमानि दाना हिसाबै जोंहा माने जोङो बे औ जोंहा दंफांनि बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो औ माने
औ
ब्लाबो जोङो माने जोंहा दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला एसे खस्थ' जायो आरो नोंथां‌। औ बेबायदिनो जोंहा मेसें बोथोराव बेबायदि दुब्लियाव मिथिं माने दुब्लियाव ओंखारनाय गांखो बेफोरखौनो जोंहा जाखायो आरो नोंथां। औ बेखौ जोङो माने बायनानै होलायनांगौ नङा। औ बेबायदिनो जोंहा मोसौ बोरमा मोसौफोरखौबो जोंहा फिसिनायाव बांद्राय बेबायदिनो जोंहा जेबो खस्थ' जाया। बेबायदिनो जोंहा दुब्लियाव ओंखारनाय गांसोफोरखौनो जाखायो नालाय। औ बेबायदिनो माने ओ बेबायदिनो दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिनानैबो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां। औ आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो जौगालांगोन खौ जोङो माने नुबाय थागोन माने जौगालांगोनखौ जों सानो आरो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय औ नों थांजों माने दाउ औ आइजो बर' आइजोफोरनि दाउ अमा फिसिनायनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ दे बिदिब्लालाय नोंथां।
औ दे।